औ खोनादोंना औ औ खोनादों नोंथां। औ नोंथां ओ औ दा नोंथां जोङो माबानिखौनो रायलायनसै नामा? ओ मा होनगोन बेखौ जोंनि मबाइल फना जोंनि जिउआवहाय माबादि बेसेबां मोजां आरो बेसेबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों
औ औ
औ दा नोंथां अब्ला आं एसे जागायग्रोनिसै आरो।
औ दे नोंथां जागोन दे।
औ ओ जों मबाइल फनाथ' ओ आथिखालावहाय मोनसे जोंनिनो एं-एंगारहायै मोनसे जोंनि बाहागो जालांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ जों जेनेबा आथिखालाव मबाइल नङाब्लानो जों जेबो खामानियानो जाया। माने मबाइला जोंनि मोनसे देहानिनो बाहागो होनबाबो जों गोरोन्थि जानाय नंला आरो। औ नोंथां बै समाव जोंहा जेनेबा ओ टेक्न'लजिया एसेबां डेभेलप जायाखैमोन। बे समावहाय जोंहा बिदि स्मार्टफनथ' गैयामोन नालाय बे समावहाय जोङो किपेडफोर मबाइलफोर बाहायोमोन आरो जाय जोंहा ओरैनो ओ फनफोर हरनायफोरावल'सो खामानि होयोमोन नालाय।
औ
दा आथिखालावथ' नै स्मार्टफन फैबाय बेफोरथ' बेबायदि एडभान्स माने जों बेयावनो गासिबो खामानिखौ जों मावजोबनो हायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बे जोंनि जिउखौ गोबां माने ओ गोरलै खालामबाय आरो जेनेब्ला अबेयावबा जोङो माबा मोनसे खबर हरनोब्ला जोङो दसेनो ओरैनो नाम्बार मोनसे जि दाइल खालामबानो बियो माने जों बिफोरनो खबर लाहरनो रायजलायहरनो हायो आरो नोंथां ना?
औ औ नोंथां।
औ बेवहाय आरो जों ओ जेनेब्ला बै समावहाय जेब्ला स्मार्टफन गैयामोन बा जेनेबा मबाइलखौनो गैयामोन आरो बै समावहाय बे समाव जेनेबा जोंहा माबा मोनसे खबरफोर हरनोब्लाबो माबा मोनसे जेनेबा जाथायफोर खोन्थाहरनोब्लाबो जोंहा ओ लाइजामनि थ्रयैसो जोङो हरनांगौ जायोमोन नालाय।
औ औ
बै समाव जेनेब्ला जोंहा गोबां ओ सम नांगौ जायोमोन आरो जेनेब्ला माबा मोनसे ओ जाथायखौ खोन्थाहरनोब्लाबो जोंहा माने जाथायानो जोबखांनायनि उनावसो जोङो ओ माने खबरखौ मोनहैलायोमोन आरो दा बे बेफोरबायदिमोन आरो बै समफ्राव जेनेब्ला मबाइल फर स्मार्टफन गैयैफोरावहाय नाथाय दाथ' नै मबाइल फनफोरखौ जोङो स्मार्ट फनफोरखौ जोङो ओ रायनायलाय रायनायल' नंला आरो। माने बेयावनो बांसिन खामानियानो बेयावनो जाजोबो आरो। सोरांनायनिफ्राय जोङो मोनाजासिम जोङो माने गोबां खामानिफोरखौ जों स्मार्टफनावनो स्मार्ट फनफोरावनो मावनाय जायो आरो जोङो जेरै आजिखालिथ' अनलाइन बेंकिं ओ बेनि उनाव जोङो ओ पेमेन्टफोरखौथ' जों मबाइल जोंसो होजोबो बांसिनानो आजि खालि बिनि ओमफ्राय जोंना जाहैबाय फरायनायफोराबो जों मबाइलफ्रावनो फरायनो हासै आजिखालि बिजाबफोरखौनो जों बारा नांलायलायबोलासो जोङो आरो नै मबाइल फनफोरावहाय ओ आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन ए आइ फोर फैबाय
औ
बेफोरनो माने जों जिउखौ गोबां ओ माने गोरलै खालामबाय आरो बे मबाइल फनफोरा स्मार्ट फन
औ
दा नोंथाङालाय मा होननो सानो बिनि सायाव?
बिनि सायाव आंनि बुंनांगौआ जाहैबाय नोंथां जेनेबा गोदोनि दिनावहाय जोंहा मबाइला बिदि गैयामोन नोंथाङा दहाय बुंलांबाय जेनेबा माबा मोनसे खौरां हरनोबा माबा मोनसे जादोंबा लाइजामसो हरनांगौमोन दानि जुगाव जेनेबा जेनना ओ आवगायनि समाव जेनेबा बहाबा बेरायहैनाय बेरायहैनायाव जेनेबा जों लामा सिनाया बेयाव जों नाय बेबायदि गुबुनाव सोंना थांनांगौमोन माबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायोबा नों बे जायगाखौ नों सिनाया अब्ला नों गुबुन सासे मानसिनाव सोना थांनांगौ जायो ओमफाय जोंहा दानि बेलायाव नायना नायदो जेनेबा अबेबा मोनसे थांनो जायगा गोजान जायगा बेरायनो दावबायनो थांनाय बे समाव दा जोंनि सिंनि समाव जेनेबा नों मेप मबाइलावनो मेप नायनानै जोङो थांनो हायो आरोना नों सिनायै जायगायावबो थांनो हायो
औ
ओ बेरायनो मबाइलजोंनो जेनेबा नोंथाब रहाय बुंबाय फैजो मा होनो दखानाव माबा मोनसे बायोबाथाय आखाइजों फैसा होनायनि बदलै जों दायो मबाइलजोंनो फैसाखौ होनो हायो आरो मा
औ औ नों
आमफ्राय फरायनाय फरायनायखौथ' होनो बुङोबा फिफ्टि पारसेन्ट जों मबलावनो मबाइलखोनो बाहायनानै फरायो ए बिजाबखौ जों जेनेबा माबेबा साबजेक्टखौ जों माबेबा ओ बिजाबनि गलायाव थांबाबो जों मोना जानो हागौ जेनेबा जों बे मबाइलाव
औ
मबाइलजोंनो जों फरायनो हायो आरो माने ओ जेनेबा बेयावनो जों माबा मोनसे जों कुइसन एसाइनमेन्टफोर कलेजनिफ्राय लिरनो हरदोंबा जों मबाइलाव नायनानै लिरो ओ जेनेबा सादजिपिटिफोर माबाबाफोर बेफोरबायदियावनो जोङो एन्सार दिहुननानै लिरो बिदि आरो आरो माबा मोनसे औ वाट्साप बाहायनाय ससियेल मिडिया बाहायनाय बबा मोनसे माबा मोनसे जादोंबाथाय निउस होबाथाय गोदोथ' जों पेपारावसो फरायोमोन पेपारावसो माबा मोनसे जा-जाथाय जानायखौ जों पेपारजोंसो मिन्थियोमोन बा जेनेबा मैया जानाय जाथायखौ जों दिनैसो मोनथियोमोन बिदिफोर बेफोरबायदिमोन आरो गोदोनि दिनावहाय दा जोंहा दानि समाव जेनेबा दिनै दासो जादोंबा फाइभ मिनिटसो सिगां जादोंबा जों दानो मिथिगोन आरो मबाइलनि जोहै बा निउस ससियेल मिडियानि जोहै जोंनि थाखाय सय मबाइलाथ' दानि जुगाव एंगार हायि रखमानो जाहैबाय नों थाङा बुंनाय दहाय जेरै बुंदों बिदियानो जाहैबाय नोंथाङा आर' माबाफोर बुंनो सानबावो बेनिबा बेनि सोमोन्दै मबाइलनि सोमोन्दै
नंगौ नोंथां ओ मबाइलाथ' जोंहा गोबां आजिखालावहाय जोंनि जिउखौ गोरलै खालामबाय
औ
नाथाय जोंहा बे गोरलै खालामनायजों लोगोसे जोंहा माने माखासे मा होनगोन इखौ गाज्रि साइदआवबो माखासे दं आरो मबाइल फनफोरनि स्मार्ट फनफोरनि औ खहा जानाय औ। जेनेब्ला जोङो आथिखालावहाय जोङो माबा मोनसे ओ नांगौब्लानो जों मबाइल फनखौ जों बाहायो जेनेबा जोङो माबा मोनसे लिरनांगौ दङ। माबा मोनसे बुजिनांगौ दङ अब्ला जों बेखौ जोङो। गावनो खस्थ' खालामालासिनो जोङो थाबैनो जोङो मबाइलफोरावहाय जेरैहाय जोङो गुगोलफोर होनबाय जोङो दायो ए आइ फोर होनबाय आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स बेफोराव जोङो थाबैनो जोङो ओ सार्च खालामनानै नायो आरो माने जोङो माने जों बे बेखौ जों गावनो मेलेमखौ बाहायनानै एसे साननानै जोङो आथिखालावहाय ओ माबा मोनसे जोंनिबा जेंनाफोर मा होनो बेखौ ओ प्रब्लेमफोर जोङो ओ सल्भ खालामनाय खौबो जों एसे खम नुनो मोन्दों।
औ।
आरो आथिखालावहाय जेनेब्ला उन्दै-उन्दै गथ'फोरखौनो उन्दै-उन्दै गथ' फोरनोनो जोङो मबाइलफोर होनायफोरखौ नुनो मोनो स्मार्टफनफोरखौ होनायफोर नुनो मोनो। औ आरो स्मार्टफनफोराथ' गोबां एडिक्टिभ ना माने
औ-औ नोंथां औ बाहायबाय थानो लुुगैयो औ।
बिसोरो बुजिस्लाबा दा बिसोरो खनसे बाहायदा- बाहायबाय थानो बिदिनो माने मबाइल फनफोर नङाब्ला आथिखालाव गथ'फ्रा न'फोरावनो थालायलायै माने ओ मोनाब्लानो माने बुहुत खिया जाखांलायनाय जों नुनो मोनसै आरो आजिखालावहाय गथ'फोरखौबो। बिदिनो आरो जोङो अबावबाफोर जोङो ज' जिर- रायलायब्लाबो जेनेबा न'खरनियैनो होन लोगोफोरजोंनो होन ज' जिरायलायबाबो जोङो माने ओ खोथा रायलायनो नागारनानै जोङो माने गावबा गावसो मबाइलाव जों बिजि थानायखौ नुनो मोन्दों आरो। माने जोंहा बिनि थाखायनो जोंहा माने सोमोन्दो जाय रिलेसनफोरा एसे माने गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो माने जोंनि समाजावहाय। दा नोंथाङा बे मबेइलनि गाज्रि साइदआव माबाफोर एसे बुंनो सानदों नामा?
बे आंनि बुंनांगौआथ' जेनेबा नोंथाङाबो बुंखाबायानो।
औ
गाज्रिया बुहुदानो गाज्रि जालांबाय जेनेबा नों ओ बिजाब फरायनायनि नागारै मबाइलावसो जेनेबा जों दहाय आं बुंखांबाय जेनेबा एसाइनमेन्टफोर लिरनो हरदोंबाथाय ओ म गोरलैयैनो जों फरायाबालासिनो मबाइलावसो होननानै लिरो। जेनेबा बिजाब फरायनाया खमायलांबाय बा नोंथाङा बुंखांबाय जे जेनेबा बबेबा गामिनि दथा लामा दथाफ्राव ज' थानानै लोगोबो जों ज' थानायावबो गावबा-गावसो मबेइल नायनाय बा गेम गेलेनाय
औ औ
मोनबाय आरो माने
औ बेनो नोंथां माने मोनसे मोजांब्लाथाय मोनसे गाज्रिबो होननाय थायो नालाय माखासे। औ जेनेबा औ औ मो मोजाङाव बाहायबाथाय जोबोद मोजां जायो। नाथाय गाज्रियाव बाहायबाथाय जोङो मबाइलफोरजोंनो गाज्रि जालांनायबो नुनो मोनदों आरो मानसि
औ बुहुत गाज्रि जालांनायबो दंं उम।
औ आरो माखासे दङ' जाय माने ओ मबाइल बाहायनानैनो दिनै गोबां माने ओ गोबां माने मोजां खामानिफोर मावलांनो हादों आरो। गावनि जिउआवहाय औ दा जों माने बियो बाहायग्रानि सायाव सोनारसिगोन आरो माबायदि जि बियो बाहायदों औ बिदिनो आरो जेनेबा मोजांबो आरो माखासे बेलायाव एसे गाज्रिबो होनना बुंनांसिगोन आरो
उम उम
औ माने जेनेबा ओ सोरबा यै बाहायनो रोङासैबा बिसोरो जिउआवबो खहा जालांबाय। सोरबा बाहायनो रोंनायफ्रा दिनै गोबां साकसेसफुल जालांबाय आरो नोंथां।
जालांबाय औ।
औ औ औ बिदिनो जेनेबा मोनसे मोजां थायोबाथाय मोनसे गाज्रि साइडबो थाखायो नालाय गासैबो बुस्थुआनो
औ साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो जेनेबा जों गोदोहाय फुं जमा होनांगौबा थांना जायगायाव थांना जमा हैनांगौमोन दानि जुगाव आरो अनलाइनजोंनो जाहैबाय ओ खम समनि खम समनि गेजेरावबो जाबाय आरो खस्थ'आबो खम जाबाय बिदि जाहैबाय आरोना दानि जुगाव या जेनेबा मबेइलजोंनो मबेइल थानाय मोननायनिफ्राय बाहायनो मोननायनिफ्राय गोरलैबो जाहैबाय बोरैबाबा बुंनो थाङोबा औ बाहायनो रोङिफोरखौथ' आरो माथो बुंनो जेनेबा गाज्रियानो जालांबाय
औ औ बिदिनो जेनेबा टाइमफोरा सेभ जायो आरो गोदोनि समफोरावहाय गोबाव सम लायोमोन नालाय प्रसेसफ्रा गोलाव जायोमोन आरो
औ
आथिखालावथ' जोङो न'आव थानानैनो गोबां खामानिखौ मावहरनो हायो मबाइलनि थ्रुयैहाय
मावनो हायो मबाइलनि थ्रयै
औ औ बेफोरनो आरो नोंथां
ओम
दा बेनोसै आरो मबाइल फनफोरनि रायलायनाया
ओम
दा नोंथां नै जोंहा समाबो एसे जाबोहांबाय
औ औ नोंथां
औ दा नोंथांजों औ रायज्लायनानै जों मिथिबाय आरो माखासे मिथियै खोथाखौबो नोंथाङा फोरमायलांबाय
औ औ नोंथां औ
दा आरो नोंथांजों गुबुन मोनसे औ टपिकआवहाय आं रायज्लायबावनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथां
औ औ औ जागोन नोंथां गोजोन्थों
औ दे गोजोन्थों नोंथां